अखादों नोंथां हेल' उम आं दायो ओरैनो जिरायना दं नोंथां
फ्रिनो दं आरोना नोंथाङा
औ म मोजां फ्रियैनो दं नोंथां
खबरफ्रालाय माबायदि नोंथांंना
खबरफ्रा बर्तमान दासान्दि सिम मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां
अ आंनाबो मोजाङैनो दं नोंथां
अ
ओ नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आं माने ओ मोनसे आयदा एबा टपिकसो लानानै फैदोंमोन आं। ओ इन्टारनेटनि सायाव एसे ओ सावरायनो होननानै एबा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा इन्टारनेटआ जोंनि था माबायदि मुलाम्फा जानानै फैदों एबा माबायदि जोंनि थाखाय गोनांथार एबा खहा खालामदों। मोजां एबा मोजां एबा गाज्रिनि ओ एसे बुंफुंनो हागोन नामा नोंथाङा दिसएदभान्टेज एबा एदभान्टेजखौ
औ हागोन नोंथां
औ जागोन दे
जोंहा सब माने खामानियावनो एदभान्टेज दिडिसएदभान्टेजआ थाखायो। दा जों नुयो जे इन्टारनेटनि बेलायावबो बिदिनो मोजां गाज्रिया दं। खारन जि बुस्थुखौ मोजाङाव बाहायो बे बुस्थु निफ्राय जों मोजां फिथाइ मोनो। जि बुस्थुखौ जों गाज्रि खामानियाव बाहायो बे बुस थुआ गाज्रि लामायाव थाङो। दा जों बिदिनो इन्टारनेटआबो जोंनो मोजाङाव बाहायोब्लासो जों इन्टारनेटनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गाज्रियाव बाहायोब्ला जों गाज्रि फिथाइखौनो मोनखागोन।
औ
दा गिबियाव बुंनांगोनदि जों इन्टारनेटखौ बाहायनो गिबियावनो जोङो सोलोंग्रोनांगोन जे मारै बाहायोब्ला जों मा फि मा मोजां फिथाइ मोनगोन? दा जोंनि ओनसोलाव जोंनि बे जेनेरेसनाव बे बिगियानारि मुगायाव जे गोबां गिदिर गिदिर बैग्यानिक, साइन्टिस्ट बायदियारिफ्रा बिजिरनानै दिहुनो जे गोबां इन्टारनेट बाहायनानै गोबांथार गिदिर गिदिर जि माखासे प्रजेक्टफोर रिसार्च खालामनानै दिहुननानै मावबोनानै दिन्थिबोबाय दा जों बुंनांगोन बिथांमोना इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायनानै मोजां फिथाइ दिहुनगासिनो जों बेखौ नुदों। दा जोंहा इन्टारनेट फैनानैबो जोंहा गोबांथार माखासे सुबिदाफोर दङ जेजों नुयो फरायनायनि बेलायावबो फरायनायनि बेलायाव जोंहा गोबांथार सुबिदा फैनानै होबाय। दा नुयो जोङो जों माखासे जि मिथिनो मोनै जि जिरादफोर बैफोरखौ जोङो दानि जुगाव गासैबो इन्टारनेटनि जरैनो जोङो नागिरनानै मोनजोबो मोनसेबो जिराद जोङो माने मिथिया लाबासेनो हाया। जे जायखौ नांगौ बेखौनो जों इन्टारनेटआव जे नागिरबानो मोनो आरो। दा जों बुंनांगोन जे इन्टारनेट फैनानै जोबोद मोजां जादों। जे गोदोथ' इन्टारनेटबो गैयामोन दा गोदोनि समखौ जों नाहरफिनोब्ला जों नुहुरो गोबां बेले बेजे जाथायफोरा सोमजियो। दा
औ
जों नुबोदों बा खोनाबोदों जे गोदो खौरांनि बेलायावबो बिराद जेंना नुजाथियोमोन। जे गोदो माबा मोनसे खौरांखौ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हरनो थाखाय एबा मिथिहोहरनो थाखाय माखासे गोबांथार सम नांगौ जायोमोन लाइजामनि गेजेरजोंसो जे खौरांखौ दैथायहरोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों। दा जोंना बेफोरबायदिनि गेजेरावबा जोंहा गोबांथार सम नांगौ गोनां जायो दा खम समनि गेजेरावनो जों जेरैबायदि दा इन्टारनेटजों मबाइलनि गेजेरजों जोङो फन खालामलायनानै कनटेक्ट खालामलायनानै जों जेरैबायदि खौरांखौ सम सेकेणडनि गेजेरावनो बा से मिनिटनि गेजेरावनो जोङो खौरांफोरखौ जेरावखि थाया मानो जेरावखि हादोराव थाया मानो जोङो फोनांजाब राहाजों कल खालामलायनानै जोङो खौरांफोरखौ गोरलैयै जोङो मिथिहोहरनो हायो। दा बेल' नङा जोंहा इन्टारनेटनि माखासे सुबिदाफोरा जों नुयो जे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोंहा माखासे सुबुंफोरा मोजाङाव बाहायो आरो गाज्रियाव बाहायो । जों दानि सुबुंफोरखौ नुयो माखासे गोबांथार मोजां मोजां कन्टेन्ट क्रियेटर जोंहा ओंखारनायनिफ्राय ओंखारबोगासिनो जे बिसोरखौ बुंनांगोन दि जोङो इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायदों। जे बे जों माखासे सुबुंफोरखौ नुयो जोङो बिदिनो नाङा फाङा फालथु फुलथु बिदिनो भिडिअ बानायलाबायनानै जे गावजों गाव कनट्रभारसि खालामनानै कन्टेन्ट क्रियेट खालामो बैफोरखौ जों बुंनांगोन दि गाज्रि गोहोम खोख्लैदों जोंनि इन्टारनेटनि बेलायाव दा जों बैफोरखौ होबथानांगोन गावजों गाव बुजिलायनांगोन जे जोंनि दानि जों नुखायो दानो ओरैनो गथ' ग'थाय उन्दै जे क्लास अवान टु थ्रि बेफोरनिफ्राय फरायनायफोरानो मबाइल इउस खालामो नङा होमबा नोंथां। दा जुदि बैसोरनो जुदि बिदि कन्ट्रभारसि खालामनानै गावजों गाव जुदि नांलाय खमलाय भिडिअ'फोर हगारनानै जुदि ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामोब्ला होमबा बै गथ' गथायफ्राबो गाज्रिखौनो सोलोंखागोन नङा होमबा नोंथां।
अ नंगो नोंथां।
जोङो मोजां भिडिअ' बा मोनसे जे एक्स बुजायनाय बा माखासे बोसोन होनाय बैफोरबायदि भिडिअ' बानायोब्ला जोंहा निदसय कनटेन्ट क्रियेटरफोरनि थाखाय कनटेन्ट क्रियेटरफ्रा जुदि बेफोरबायदि भिडिअ भिडिअ खालामोब्ला जोंनि गथ'फ्रा माखासे उन्दै-उन्दै गथ'फ्रा निदसय मोजां आखलखौ सोलोंगोन बेफोरखौ नायनानै मानो होनो ब्ला दानि गथ'फ्रा मबाइल बाहायनो रोङैयानो गैखाया होनजायो। दा बैफोरनो मोजां गाज्रिनि सायाव सोरबा मोजाङाव बाहायदों सोरबा गाज्रियाव बाहायदों। दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ।
इन्टारनेट होनोब्लाथ' इन्टारनेटखौ जोङो ओ इन्टारनेटा माने सेटेलाइटनिफ्रायसो बाहायजानाय नङा होमबा सेटेलाइटनिफ्रायसो इन्टारनेटखौ जोङो मोननो हायो।
औ।
इन्टारनेटा माने जोंनि थाखाय नोंथां होननाय बायदिनो जोबोद मोजां खामानिफ्राव जों बाहायनो मोन्दों इन्टारनेटखौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ गोबां जोंनि खामानिफोरखौहाय इन्टारनेटआ इजि खालामना होदों माने जोंनि ओ बेबायदिनो ओ जोङो खामानिफ्राव एबा जोंनि फरायनायफ्रावहाय गोबां ओ इजि एबा सासथ' खालामना होदों जोङो इन्टारनेटनि जुगैनो जों गोबां माने अनलाइन क्लास एबा बेबायदिनो गावनि अफिसनि एबा ओ साख्रिनि खामानिफोरखौ जोङो अनलाइननि गेजेरजोंसो मावो नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव एबा दानि जेनेरेसनाव दायो गोबां माने बेबायदिनो गिदिर गिदिर कम्पानिफोरावहाय इन्टारनेटा सोलिनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला इन्टारनेटानो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जाना फैदों वर्ल्डआव जोङो बेबायदिनो इन्टारनेटा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि एबा इन्टारनेटाथ' जोंना मोननै रोखोमनि थायो नङा होमबा मोनसेया मोजां मोनसेया गाज्रि एदभान्टेज एबा दिस एदभान्टेज थायो नङा होमबा गासैयावबो बिदिनो मोजां एबा गाज्रिया थाखायो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो ओ मोजां बाहायोब्लाथ' मोजाङानो जोंनि थाखायनो मानो होनोब्ला जों जोंनि थाखाय इन्टारनेटा जोबोद मोजां जानानै फैदों दानि सोलिबाय थानायनि थासारियाव जों माने न'आव थानानै जों गोबां माने खामानिफोरखौ जों मावनो हायो। जों ओ गोदोनि बायदि नंला। गोदो जोङो बेबादिनो ओ फासावहाय जों ओ केपेड मबाइल दंमोन ना जोंहा फास ओंखार जेनब्ला जों बेयाव खालि जोङो ओ फनल' जों रायलायनो हायोमोन जों बेबायदिनो ओ गावजों गाव भिडिअ' कल एबा वाटसापफोर जों सालायनो हायामोन। जों लासैसो बेबादिनो ओ टेक्न'ल'जिनि ओ जौगानायनि जाहोनैसो जोङो बेबायदि इन्टारनेट ओ जों सालायनो मोनदों। गोरों गोराफ्रा बेबादिनो बरन बरननायखायसो जोङो बेबायदिनो इन्टारनेटखौ जों सालायनो मोन्दों। जों इन्टारनेटनि जुगैैनो गोबां खामानिफोर जोङो थ्रुयै जों खामानिफोरखौ जों मावनो हायो। जों बिदिनो ससियेल मेडियावहाय जों ओंखारनानै गावनि कन्टेन्ट जों क्रियेट खालामनो हायो। जों ससियेल मिडियावहाय गावनि कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै जों फैसा खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां जों गासिबो माने ओ ससियेल मिडियावहाय ओंखारनानै बेबायदि रां गावनि ओ उदैखौ सुफुंनो थाखाय गोबां माने रां खामायनाय एबा रायदार फोर बिसोरबो गावनि ओ मट' भ्लग खालामनानै बिनो इन्टारनेट ससियेल मिडियाव हगारनानै गोबां इउटुबारफ्रा गिदिर गिदिर बेबायदिनो फैसा खामायनाय रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला बिसोरो गावनि कन्टेन्टखौ माने क्रियेट खालामनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै इन्टारनेट एबा ससियेल मिडियाव देखायनानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
आरो फारसेथिं जों नायोब्ला इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद खहा माखासे सुबुंफ्रा एबा लाइमोनफ्रा लाइमोन होनो ब्ला जोंहा गोबां गथ'फोरानो दानिफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बिमा बिफाफ्रा उन्दै बेबायदिनो वान इयार्स टु इयार्सल' जाबानो जों मबाइल फनखौ जोङो नायनो होयो नङा होमबा नोंथां? ओ बे जोंनि ओ उन्दैनिफ्रायनो जों मबाइल नायनायनि जाहोनै जोंनि गथ'फोरनि मेगन पावारफ्रा खमायलांनो हमो। एबा उन्दैनिफ्रायनो जोङो मबाइल होदावनानै जों गोबां बेबायदिनो ओ गाज्रि भिदिअसफोरजों नायफ्लांनो उन्दैनिफ्रायनो जों नुनो मोनो। बेबायदिनो गेम गेलेनानै गोबां ओ कमेडिस भिडअ' नाय नायनानै गोबां बेनो टाइमफोरखौ हगार हरनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो जोंहाथ' जेबो मुलाम्फा जाया मालाय कन्टेन्ट क्रियेट खालामग्राफ बिस्रा माने गावनि कन्टेन्टखौ क्रियेट खालामनानै एबा गावनि भिडिअफोरखौ हगारनानै मालाय रां आरजिनो हादों जोंहा बेबायदिनो मालायनि भिदिअसफोरखौ नायै नायै जोङो बेखार टाइमखौ जोङो माने स्पेन् खालामगासिनो आरोना जोंनि लाइमोन सिख्लाफोर एबा सेंग्राफोरा गोबां बेबायदिनो मिसयउस खालामदों टाइमखौ। बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां जोंहा जोबोद गोलाव जायो नोंथां जोबनो नोंथाङा नोंथाङा आंनो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ औ जागोन दे नोंथां।